ओं नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खुलुमबाय।
अ' औ औ आं नोंथांजों बर'नि दोरोङारि आइजें आइलानि सोमोन्दै ला सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। नोंथाङा दा सावरायनो हागोन ना?
अ' हागोन दे नोंथां औ
ओ बिदिब्ला आं सा ओ सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ दे सावरायजागोन दे।
औ नोंथां जोंना बर'नि आइजें आयला होननानै बुङोबाथ' जोंहा गिबियावनो आङो आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें आयलानि सायाव बुंनोसै ओ आइ बर'नि आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें आयला होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ सिगांग्रो नांगाल, जुंगाल ओमफ्राय ओ सुखेन, मै, बेदा बेफोरखौनो जोङो बुंनांगोन आरो जोंहा जोंनि दो बर'नि दोरोङारि आबाद मावनायाव बाहायग्रा आइजें आयलाखौ बांसिन सिनानो जोंहा उम ओ औवा बा दंफां बेफोरजोंनो बानायनाय जायो। जेरै नांगाल नांगोलखौबो जोंहा दंफांजोंनो बानायनाय जायो। आरो जोंहा ओ माब मोनसे दङ मै मैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो। ओ जुंगाल जुंगालखौबो जोंहा दंफांजोंनो बानायनाय जायो। आरो बेखौ मायाव बाहायो होमबा ओ जोंहा हालेवनायावहाय बाहायनाय जायो। नांगाल आरो जुंगालखौ आरो मैखौ मै होनायाव बाहायनाय जायो। आरो बे मैया जोंहा ओ हाखौ समान खालामनाय आरो हालेवनायाव हाथर थानायफोरखौ सिफ्रुनाय बेफोर बायदि खामानियावहाय जोंहा मैखौ बाहायनाय जा जायो आरो नाम जोंहा जुंगाल होननानै बुङोबा हालेवनायावहाय मोसौ मानैनि गेजेराव नांगालखौ बान होनोनो थाखाय बेखौहाय जोंहा मोसौ मानैनि नायाव होनानै नांगालखौ होनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो। आरो बिदिनो जोंहा दंबावो सुकेन सुखेनखौथ' जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो। हो ओ औवा ओनि बे ओ मोनसे दालाय फिसा सा गोनांखौहाय जोंहा ससे दानस'नानै बेखौ एसे गोफारैनो दोननाय जायो। आरो ओ बेनि उनाव जोंहा दंबावो बावखा बावखा खौ जोंहा ओ माइ रोगानायाव बाहायनाय जायोमोन। बावखाखौबो जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो‌। आरो बे औवानि फारनैथिंबो गोफार गोफार खालामनाय जायो आरो। आरो मोनसे दंबावो जोंहा थां गोन थांगोनखौहाय जोंहा गोद जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा जिहेथु हालेवनानै जाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै मोसौखौ मोसौ बोरमाफोरखौ जोंहा न'आव फिनाय जायो आरो बे न'आव फिसिनाय मोसौ आरो बोरमाफोरखौ जेब्ला गांसो जाहोनो थाखाय दुब्लियाव लाङोबा बेखौहाय खानानै दोननाय जायो। आरो बिसोरनि खुन्थियाखौ ओ गोरा खालामनो हायाव दोननो थाखाय जोंहा थांगोन खौ बाहायनाय जायो आरो। आरोबाव बिनि उनावहाय दंबावो जोंहा ओ हायखंसि हायखं सिखौहाय जोंहा हाग्रा एवनाय समाव बाहायनाय जायो। ओ हाग्रा एवनाय समावहाय जोंहा हाग्राया गोजौ गोजौ जाथारोब्ला जोंहा बेखौहाय हायखंसेजों हायनानै एवनो मोजां जायो आरो आरो बे हायखं खौ जोंहा औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा दंबावो घन्टा खन्थाखौ बिनि बिखुंखौहाय दंफांजों बानायनाय जायो नङााखि बे मोसौ बोरमा नि गंखौहाय जोंहा बिनि बिखुं बानायनानै लहाखौहाय बेजों खाजाबनानै खन्थि जोंहा बे ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायग्रा खन्थि बायदि महरनि लहाखौ बेजों खाजाबनानैबो जोंहा माइसाखौ दांनाय जायो आरो दा बे आगजुखौनो घन्था होननानै बुंनाय जायो नोंथां आरो जोंहा दंबावो नोंथां बै माबा खोथिया रोगानाय समाव बाहायग्रा मोनसे लावथि बेखौहाय आङो मा बुङोमोनथाय एसे बावो नोंथां बिखौहाय बेखौबो औवाजोंनो माबानाय जायो औवाजोंनो लाबोन बानायनाय जायो बेखौहाय खोथिया खौाय बाननानै रोगानायावहाय बाहायनाय जायो आरो आरो औ औ बेखौ बावनो नागिरो नों मानानि जोंनिथिंजाय बारा- बुङा नालाय नोंथां बेखौ नोंथां बिनि उनाव जोंहा दंबावोखि बेदा बेदाखौहाय जोंहा बेखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेदाखौ आबाद मावनाय समाव जेरै फाथो आबाद ओमफ्राय- मैथा फाथो आबाद बेफोरबायदि एसे गोजौ गोजौ आबाद मावनाय समावहाय जोंहा बेजों हाग्रा रज'बोफादेरनाय जायो आरो बे हाग्राखौ जोंहा गेलेम होनो थाखाय मैखौ बाहायनाय जायो बिदिब्ला नोंथां जोंहा ओ समाबो जानानै फैबाय दा नोंथाङा आंजों माबाफोर सावरायनो गोसो दंना नोंथां।
औ आइजेंआलानो सायाव सावरायनाय जादों नालाय आंबो आइजें-आइला बुंनोसै अ औ औ आंङो ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोरखौथ' बुंबायानो नङा होमबा दा जोंना बिदिनो बर'फोरनाव गोबां आइजें-आइला दंबावो जेनेबा न'खराव बाहायनाय ओ सिखा, रुवा खदाल औ बेफोरबायदि आइजेंफोराबो दङ जोंना नंङा होमबा सिखाखौ जेनेबा जोंहा औ न'खराव ओम ओ बन बायदिसिना दाननो बा बेदर गोदानो औवा औ औवा बायदिसिना औवा, दंफां दानो नो थाखाय जोंङो सिखाखौ बाहायो आरो हाग्रा एवनाय बायदिसिना जोआ‌ ओ दानला दानला खालामनो थाखाय ओ सिखाखौ बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा जेनेबा जोंनो दा मै दाननोब्लाबोथ' जोंनो सिखाखौ नांगो नोंथांङा बुंनायबा नांगोल दाननायावबाबो सिखा सिखाखौ एसेबाबो बाहायनाय जायो।
औ
बेफोरबायदिनो ओ आइजें-आयला बानायनायफोराव जों सिखाखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसे खदाल खदालजोंबो जोंहा आबाद जेनेबा माइ गायोब्लाथाय जोंना हो आलि दै लाखिनो थाखाय बेनि थाखायनो जों ओ आबादथिलियाव जों खदालखौबो बाहायनाय जायो लोगोसे ओ न'खरफोराव ओ बायदिसिना औ मैगं-थाइगं जावलु-जावला खालामनो ओ गायनाय फोराव बैखौ खदालखौ बाहायनाय जायो आरो रुवा, रुवाखौ औ जोंङो ओ ओ बर' हारियाथ' जोंना गेस बा बायदिसिनाजोंसो गोदो ओंखाम संना जायामोन नालाय।
ओ दासिमबोथ' जोंना ओ एसेबां ओ खायफासे गामिफोराव बा ओ गेसजों एसेबां मानि सोलिया माने बनजोंनो ओंखाम संना जायो। बेनि थाखायनो जोंना ओ रुवाजों ओ बनखौ दान दाननाय जायो आरो लोगोसे ओ बिनि अन बो जोंहा गोबां आइजें-आयला दंबावो जेनेबा ओ ना सानो ओ ना, मै हमनो थाखाय जोंनिया सेन, जेखाइ, खबाइ ओ खाखि औ बैफोर आइजें-आयलाफोरखौ ओ ओ बाहायनाय जायो बेफोर आइजें-आयलाफोरखौथ' जोंना औवानिफ्रायनो बाननाय जायो नंङा होमबा नोंथाङा। औ सेनखौबो सेन ख'खा, खाखि बैफोर मुवा ओ आइजें-आइलाफोरखौबो जोंनिया औवाजो ओ बनाय जायो ओ लोगोसे जे जोंना न'खरफोराव आरो गोबां आइजें-आइला दंबावो जेनेबा माइरंफोरखौ सालिनो थाखाय जोंना दाला-सान्द्रि
ओ बैफोर ओ औ बैफोर आयजें- आयलाफोर खौबो ओ औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ।
औ लोगोसे दाला सान्द्रि बा बेफोरबायदि नुङाब्लाथ' जोंना माइरंआव मा होनो एसे एला जेनेबा जोंना जाबोर बा जुजाय बायदिसिना थायो बेफोरखौ सालिनो थाखाय जोंना दाला सान्द्रिखौ न'आवनो हेबनानै बा सोरबा हेबनानै फाननायफोरखौ बायना लाबोनानै बाहायनाय जायो
औ
लोगोसे जोंना न'खरफोरावनो बाहायबोनाय जेनेबा जग्रा सियार टेबोल बैफोरखौबोथ' जोंना बैफोरबो बैफोर आइजें आयलाफोरखौबो ओ दंफां बा औवानिफ्रायनो बाननाय जायो आरो नोंथां।
औथ'
औ अ आइजें आइला होनना बुङोबाथ' जोंना न' न'खरफोराव जेनेबा खुन्था बायदिसिना थाखाय जों औ जोंनिया खन्था थायो आरो जोंना खन्था होनना बुङो बे हा जावग्राखौ औ हाजार औ घन्टा औ बेफोर बैफोरखौ जोङो लहा एसे होनानै औवायाव जेनेबा औवानि ला फखनबा बायदि बा होननानै बेयाव सोनानै जोङो गोरा खानानै जों हाखर जावनाय जायो आरो बे खन्थाजों
औ
औ बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथाङा मा होनदोंमोन द हाग्रा एवग्राखो सो जेनबा
हायखंसि
अ हाय खंसे नङा नङा बे माइसा दांग्राखो
ओ माइसा दांग्राखौ घन्टा घन्टानो औ
अ जोंनिया खुन्थि खुन्थि होनना बुङोमोन ना जों। जोंना फनटि होननासो बुङो औ बेखौ
औ
औरफि होन जाब कन्टिन'रफि होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव बे
औ औ जोंनि ओनसोलाव घन्टा औ
औ बिदिनो जोंनि बे
औ
बाइज गायला होनना बुंबाथायथाय जोंना ओइ फग्राफोरखौबो होनजायो नामा आइजें आइला बे जोंनि
माखौ होनदों नोंथां औ
मफोरखौबो होनजायो नामाथाय जोंना
थफसि बाथोन देग्राया
औ
ओ जागोन नो
औ बेफोर औ बेफोरबो दङ जोंनिया
औ ओमफ्राय खादा दंबावो। ना खादा औ औ ओमफ्राय
ओ
औ ओमफ्रायायो माबा मोनसे माइ हथुमग्राखौ मा होनो नोंसिनि ओनसोलाव नोंथां? ओ माइ ओ रयना होनो जोंनियाव
रयना
बिदिथनो जोंनाथ' बर' न'खरफोराव आबाद मावनायफोराथ' दा माइ आबादनि थाखाय जोंनियाकन्द फोरथ' थायो बेसकन्द हुलाब बिदिनो जोंनियाव समाजाना फैबाय नङा नोंथां।
औ जाबाय नोंथां
औ नोंथांजों आइजें आइलानि सायाव सावरायनानै ओ गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथां
ब्लेम था अ
औ द
ओ बावगार लायोलै बाल